हेलौ औ नोंथां खोनादों ना औ खोनादों खोनादों।
औ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
औ होमबा नोंथां जोङो बायदिसिना जे हाग्रानिफ्राय नायगिरना जानाय मुवा बेसादफोरनि सायावनो जोङो सावरायनोसै जों जेरै ओ बे एम्फौ एनलाफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै
औ सावराय जायो नोंथां सावरायजायो।
औ जोंहाथ' माने बेफोरबायदि औ माखासे एम्फौ एनलाफोरजों नायगिरना जानाय हुदा दङ।
औ नंगौ नों
उम आं एसे फोरमायग्रोनोसै बेनि बागैनो। आंनि ओ आंनि मिथिनाय बेफोरबायदिखौ जेनेबा जोंहा ओ एम्फौ एनला होनोब्ला जोंहा जों गोबां माने हाग्रानिफ्राय नायगिरनानै जानो हानाय बा मोनजानाय एम्फौफोर दङ जेरै बैफोर मुं फोर ओ मख'नो हायोदि जोङो जेरै जोङो गुसिं ग्रा फुरबिला लोगोसे जे उरि एम्फौ ओमफ्राय गांजेमा सिंखावरि ओ ओमफ्राय गुनजेत, लोगोसे जोङो खांख्राइखौबो होननांगोन जोङो।
औ।
खांख्राइफोर बा आरोबाव जोङो मोनबावनो हायोदि ओ बे लाथा एम्फौ ओमफाय बेफोरबायदिनो ओ माखासे गोबां दंबावो दंबावो आरो। जोङो माखासे मुंफोरखौ जोङो ओ मोनहाला एबा जों मख'जोबनो हाया। बेफोरबायदि एम्फौफोरखौ जोङो नायगिरनानै बेखौ जायो। बे गुनजेत एम्फौआखौ जोङो मोननै रोखोमनि मोननो हायो। जेरै औवायाव औवा बिजौ गोरलैयाव मोनसे जात जों मोननो हायो। बियो माने बयनि ओ बे ओमफ्राय मोनसे जातखौ जोङो दंफां बिगुर सेवनाय एबा जोङो बे बिगुर दंफां फोननायफोराव थानायखौ जों नुनो मोनो आरो दंफां दंफां गोथै जथि दंफांफोरा थैयोब्ला बिबदिनि बिगुरफ्रा सेवलाङोब्ला एबा एसे रानलाङोब्ला बैयाव बैफोराव माने खुरनानै दंफांखौ अरनानै बिसोरो थायो आरो। बेबायदि ओमफ्राय जोङो बे औवा बिजौआव मोननाया ओम बयनिख्रुइ साबसिन आरो थावसिन जायो। बिराद ओ मेजेम ओमफ्राय गोथाव बेबायदि जायो। ओमफफ्राय आरो जोङो गुमाखौबो जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो। जेरै गुमा गोथाव नारें गुमा ओमफ्राय बिदिनो दंबावो आरो माखासे मानि जोङो जायखौ दै दैयाव थानाय नोलो हाग्राफोराव जोङो मोननो हायो बेफोरो बे मोनसे जात गुमाया दैयावबो हाबसुनो हायो आरो दैयावबो थाखोमानो रोंगौ बिसोरो बेफोरबायदि गुमाफोरखौ जों मोननो हायो। गुमा गोथावनि थावनायखौथ' आरो जोङो बुंखाानाङा जों जेब्ला मेसें बोथोराव माइ हायो अब्लानिया बै माइ नारायाव बा माइयाव जोङो बेफोर बेफोर गुमाफोरखौ मोननो हायो। बेबायदिनो माइ हाहोलां जोङो हमहोलां खालामो ओमफ्राय ओ बे जुदि गोबां गुमाफोर दङब्ला जों मोनसे माने ओ मा बुंगोन बेखौ खायदा बाहायनानै बेखौ हमो आरो गुल बयबो माने गुल हागदिंजोबना लानानै ओ गिदिं सोरगिदिं हा जानानै माइखौ हायो अब्लानिया माने जोङो बेफोर गुमाफोरखौ हमजोबनो हायो आरो खारनो हाया बेबायदिनो जों दुब्लिनिफ्राय माइ हानायनिफ्राय जों हमना लाबोनानै बेखौ ओ गांखौ गारनानै जोङो बेबायदिनो एवनानै मालाबा जों बुरजा मोनोब्ला जोङो गथा गथानो एवनानै जायो बा एसे खम मोनोब्ला जोङो ओ बाथोन देनानै जानायखौ मोजां मोनो आरो। खमबा माने ओमफ्राय जोङो अनला औ नों
बे ओ गुमा गोथावखौहाय माने अनला ओंख्रिजोंबो जानो गोथाव होननायबो माने
नोंगौ नोंगौ नोंथां औ अनला ओंख्रिजोंबो जायो नोंगौ। जोबोद गोथाव जायो माने मेजेम मेजेम गोनां नालाय जेरै मुङा गुमा गोथाव ओमफ्राय बे माने बिनि थावनाया माने गोथावखा आरो बियो।
औ।
जेरै जेरै मुं बेबायदि खामानि होननाय बायदि जों बुंनो नांगोन आरो नोंथां। ओमफाय औ ओमफाय आरो जोङो गुसेंग्राखौ मोननो हायो। गुसिंग्रायाबो मोनसे जोबोद गोथाव ओ माने जाग्रा बा जाजाग्रा एम्फौ जों जों थिग बेबायदिनो जोङो दैज्लां सम समावबा बेखौ जोङो गुदुङाव जावाब्लाबो जोङो बे अखा हानानै जुदि दैफोर लोमसावोब्ला बेबायदि बेयो दै गुदुङाव दै हाबनानै थानो हायै जानानै बायजोआव ओंखारबोयो। बायजोआव ओंखारबोनानै बेयो बहाबा हाग्राफोराव बबा बहाबा बिफां। फिसाफोराव बिसोरो बाफबनानै थायो आरोना बि अब्लानिया जोङो ननायागिरनानै हमोब्ला बेयाव मोननो हायो बेफोरबायदि। बिनो जोङो हमना लाबोनानै ओ जायो ओमफ्राय जोङो बेखौ आरो बे गोजां बोथोर समाव मोन्ना नोंथां बेखौ जों गुदुङाव जावनानै जानाया?
नंगौ नंगौ औ।
औ बे समाव जोङो गुदुं ओ हायाव
जेब्ला माने गिदिर गिदिर जायो ओ बिदै थायोब्ला जों माने बिदै थानाय समावहाय
औ बेखौ हायाव जावोबा जोङो बबेबा समाव जोङो बेखौ दै लुनानैबो दिहुनो आरो। बेबायदि खालामनानै दिहुननानै जोङो जायो। बेखौबो नोंथां जोङो ओ बबेबा समाव जोङो अनला ओंख्रिफोर जों जानायखौ नुनो मोनो। मा नोंथांमोनथिं नुयो नामा नोंथां बेबायदि जाफेरदों नामा?
जानायथ' खोनाबाय खिन्थु जाफेरनाय जायाखै आरो अब्लाबो माने जानायखौथ' खोनाबाय।
औ औ आं जाफेरदों आर ना मोनजाफेरदों न'आवहाय बेबायदिनो जों जावना लाबोनानै एसे मालाबा जुदि ओंख्रिजों जानो लुगैबा बे अनला मैगं होसननानै जादों आरो ओमफ्राय बांसिन समाव बाथोन देनानै जानायखौ जों मोजां मोनो आरो बेफोरखौ औ। बेबायदिनो जोङो जायो। ओमाय आरो बे बुरबिलाखौबो जोङो माखासे समाव बेबायदिनो जों बिफांफोरनिफ्राय मोनाबिलि समाव बिफांफोरनिफ्राय फिसिनानै जों हमना लाबोनानै बिनि गांखौ खौ गारनानै जों एवनानै जायो गोरान गोरानै जायो। बा जोङो बाथोन देनानै जानो मोजां मोनो बे मोननै रोखोमैनो जोङो बांसिन जानाय नुयो आरो बे एम्फौ गस बुरबिला एम्फौखौ जोङो
औ औ।
बाथोन देना जायो नङाब्ला जोङो बेखौ गोथैनो गथायैनो फ्राम फ्राम एवनानै बेबायदि जायो। ओमफ्राय आरो जोङो लाथा एम्फौखौथ' जोङो जेरै न'आवनो फिसि नानै मोननो हायो बा जोङो आरो मोनसे से जाद दंबावो बियो बेखौ हाग्रायाव मोनोबा बिफांफोराव बे थायो बेखौ जों फिसिया। जायखौ जों मुगा जोंनिथि मुगा लाथा होनो आरोना बेखौ। बेखौ बबेबा बबा बिफांफोराव थालाबायो बियो
बै बैग्रि दंफां माबा फिथाइ बैग्रि दंफांनि माबायावबो माने गोबां मोननो हायो बिखौ माने बे बैग्रि दं फाङावहाय माने जेब्ला माने दंफाङा बिलाइ सिरियोना
औ
मोनसे समावहाय बिलाइ सिरिनाय समावहाय माने बेखौहाय माने अबा अबेबा मे दंफां फांसेयावनो गोबां बिसथा थ्रिसथा माने बेफोरबायदि थामजिथा ब्रैजिथालाय मोननो हायो आरो। माने जेराव माने थायोब्ला आरो एसे मेरला मेरला थायो बियो।
औ
बेखौहाय जों माने गनजों थुख'नानै बा थुख्लायनानै बेफोरबायदि माने माबा खालामनानै बा दंफाङाव गाखोनानै खानानै माने बिदिनो न'आव लाबोनानै जाफैयो आरो।
औ नंगौ।
आरो बेफोरबादि मा होनो न' फिसिनाय बा ओरैनो माबाफ्रावबो जोङो ओरैनो आगारनाय मोजां नुनो मोनो जे मा होनो बि बेखौ जोंना गाम्बारि दंफां गाम्बारि दंफांनि बिलाइखौबो जाग्रा दं जे माने बिदिनो गाम्बार दंफां सायावबो ओरैनो माने फिसिनायफोरखौबो नुनो मोनो आरो। आरो न'आव जाग्रा एम्फौ बा न'नि एम्फौ बे फिसिनाया इन्दिनि इन्दिनि एम्फौ इन्दिनि एम्फौखौथ' जोंना माने गोबां मोनो नङा होमबा आरो जानोबो गोथाव गोबांनो।
औ
माने ओरैनो एवनानै जानो बा बेखौबो जोङो माखासे मैगंफोरजों जानायखौ नुयो बा अनलायावबो होनानै जानायखौ माने मोनजाफेरबाय आरो बे इन्दिनि एम्फौखौ माने बेबो गोबां गोथाव जायो।
औ
बिदिनो एम्फौ हारिनि गोबां माबा दङ जेनेबा जों सिंखावरि गांजिमाफोरखौबो होनांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ बे सिंखावरि औ
सिंखारिफोराबो जोंना एवनानै जानो बिराद मोजां जोबोद मोजां जायो आरो गांजेमाखौथ' बुंखानो नांला गांजेमाया जाहैबाय जोंनि माने बाथोननि नाम्बार वान जोंनि माने बाथोन देनायनि नाम्बार वान माने बाथोन आरो बे गांजेमा बाथोन होनबाथाय नाम्बार वान होनजाबाय आरो जोंनिया। माने हाइस माने बिनिफ्राय माने साबसिन बाथोन गैया होननाय बायदि आरो माने बेनि जिहेथु मोदोमनाय मोदोमनायानो माने बिनि मोनसे ओ सिनायथि आरो बे गांजेमा बाथोननि मोदोमनायनि। सिनायथियानो माने एसेबाबो बेलेग जायो बा जुदा जायो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे दैयावनो माखासे आरो मोननाय। ओ बेफोरबायदिनो एम्फौ एनला गोबां दङ माने फिसा फिसौ। माने जों सोरबाया सिनायो जानो बा सोरबाया सिनाया जानो बेबायदि माने गोबां मोननो हायो आरो।
नंगौ नंगौ।
खिनथु जोङो माखासेफोर जेनेबा माफा मानैल' मोनो बा जानाय जाया। गोबां मोनोब्ला जाजायो बेफोरबायदि माने आरो सिगांनि मानसिफ्रा बांसिन जायोमोन अबेखौबा अबखौबा दानिया एसे खमायलांबाय।
औ
बा सोरबा सोरबाया माने बिदिनो ना हमनायफोरखौ खमायलांबाय नङा होनोमबा।
नोंगौ।
दा बिदिनो माखासे माने जाम्फैफ्राव ना गुरोब्ला मोननाय ना गांजेमा सिंखावरिनि बादैबो माखासे गोबां बुस्थु गोबां बिदिनो माने एम्फौ एनलाफोर मोननो हायो जेखौ माने गोदो सिगां बुङोमोन आरो आबैमोना। नैबेखौबो जायो माने गोथैनि गांजि गोथै गांजे मा जे मोनसे होनो। दा नोंथाङा मोनजाफेरगोननाफेराखै बे गोथै गां गांजे माबायदिनो एखे जायो माने बुस्थुवआ माने गांसेे माबायदि। एखेबसा आरो माबा जायो आरो जेरै गोथै नाम। माने बिदिनो ओ बेखौ माने थैनाय बायदि नुयो आरो
नंगौ नंगौ मोनजादों नोंथां बे फिसा फिसाना ओ।
औ औ औ बेबो माने ओरैनो प्राइजानोबो मोजां आंबो जाफेराख खौमोन मानसिफ्रा होनो खोनायो माने जायो जायो होननो खोनायो खोनायो माने लासैनो माने सानसेखालि माने बेखौहाय न'नि जिहेतु फुख्रियावहाय जेब्ला माने जोंना फख्रियाफोरा राननानै माने दैया फ्राय माने गैयानो जाबायमोन आरो
औ
एसे दै दंमोन आरो बेयावहाय माने ओरैबायदि जमा जानाय नानै दंमोन बे बुस्थुआहाय माने बेयावहाय ओ मानसिफ जायो होनबाय नालाय ओ बिदिनो जानाय नायनोसै होननानै माबा खालामनानैहाय जमा खालामनानै माने बुरजा मोन्दों बिदिनो गोबां मोननाय जादोंमोन आरो ओरैनोखालि वेदिं खालामलायनो माने एवनानै जादों आरो बेखौहाय। जानो गोथाव बेबो जानो आरो मोजां आरो जानो थाखाय।
औ
अब्ला बिदिनो एम्फौ एनला गोबां दङ होनोमबा नङा नङा होमबा नोंथां अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां। दा जोङो बेखिनियावनो दोनथ'सै ना? औ औ औ
औ